औ नोंथां खोनादों
औ खोनादों नोंथाङा
आतसा बिदिबा जोङो दायो मोनसे गोदान आयदाखौ लानानै सावरायनोसै नङा होमबा
जागोन दे
सा सानजा रायजोनि एबा आसामनि जेराव बे गोबाव जायगा मुंदांखा जायगा नङा होबा बे फरायसै ए लागै बबे बबेयाव दावबायखो एबा बबे बबे जायगानि मुंफोरखौ मिथिगौ बेफो नोंथाङा एसे सेर खालामदो
औ
बेयावनो नोंथाङा बुंदो बिनि सा सानजा एबा
औ दा जोङो बेरायथाव जायगा बा दावबायनाय बा दावबायनायनि जायगा होननानै जोङो बुङोब्ला जेराव जों थांनानै मा होनो मोजां मोनसे जायगा बा नायथाव जों बेफोरखौनो बेफोराव दावबाय हैैयो नङा ब्ला दा नायथाव जायगा बा बेरायथाव जायगा होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि बे सा सानजा आसामाव गोबां दङ नङा होनब्ला? जेरै मोनसे जायगायावनो गोबां बेरायथाव जायगाबो थानो हायो बा जोङो सा सानजा भारतनि सोमोन्दै बुङोब्ला जेरै ओ आसामाव आसामनि जोङो बिथिं ल'वार आसाम साम न बिथिंजाय ल'वार आसाम जागोन जेरै मानास दङ नङा होनब्ला?
औ मानास।
औ मानास ओ बिथिं बेखौ नायथाव नेसनेल पार्क बियो। आरो लोगोसे बे गोबां बेरायाथाव आरो बेयाव गोबां जोङो जिब जुनार दावमा दाउसा बायदिसिना नुनो मोनो। आरो औ काजिरङा दङ बिथिं थिं जेरै बियो जेनेबा बे मायाव गोग्लैयो सनितपुर बिस्वनाथ बे-बेयाव गो औ। बेयावबो गोग्लैयो एसे। बिथिंजाय आरो मरिगाव बेयाव गोग्लैयो नगाव बेफोरावहाय दा बेबो नायथाव जोङो आसामनि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला। ओ बेफोराव बेरायथाव मानो आ रो बेफोर नेसनेल पार्क जाहैबाय नालाय आरो
जेरै गुवाहाटि हा हा
गुवाटी
औ गुवाहाटियावबो
नो-नोंथांनि माथोखौ मोजां खोनाफैयाखै।
खोनादों?
नोंथांनि माथोखौ।
दायो दायो खोनादों?
औ दा खोनादों। आरो गोबां माने बेरायथाव जायगा दङ होननानै बुंनो हागोन आरो आं। आरो बिथिं गासै जोङो
सा सानजा बिथिंफोर लायोबा जेरै- मेघालय बेयावबो गोबां बेरायथाव जायगाफोर दङ औ आरो मनिपुर जेराव मा होनो बुहुमनि बुहुमनि मोन सेल' मा मा होनगोन बेखौ ओ नेसनेल पार्क दङ जेरै- मा होनो दैसानि गोजौआवहाय माने बे बिदोंफोरनि बेवहाय जाय ओ बे मोनसेल' दङ जोंनि। बुहुमाव माने बुहुमावनो बुंनांगोन आरो मोनसेल' बे बि जाबाय ओम आरो बिथिंनिफ्राय दङ माने फिसा फिसौआथ' दङ गोबां जेरै। जों बेथिं थाङोब्ला आफार आसामथिं थाङोब्ला दिब्रु सा पार्क दङ बेफोरावबो जों गायनो हायो।
औ औ सनाय रुफाय
जोंनि सनित पुराव नेसनेल पार्क माने गोबां पार्कफोर बेरायनो ओ बांद्राय गावनि जाया दं आरो औ। मा औ। नोंथांनि माथोखौ
अ जेराव नोंथांखौ होनदां जेराव तेजपुरफोराव तेजपुराव जेरै
औ ओम अग्निगर दङ औ तेजपुराव ज अग्निगर दङ आरो महाभैरब टेमफल दङ फ्राव बेरायथाव।
औ महाभैरब टेम्पोल। औ आ। हायो नोंथाङा। नोंथांनि लाइफआव। दासिम बबे बबे जायगायाव बेरायफेरखो। मोनथिनायनि अनगायै।
आङो बेरायफेरनायाथ' दा। बुंनो थाङोब्ला। आङो दा फार्स्टआवनो। बुंनांगोन शिबसागर नङा होनब्ला। बे जोंनि आहम रायजोनि जि ओम खायसे रंघर कारेंघर बेफोरो। शिब'दल बेफोराव दङ बेफोर गिदिंहांबाय आरो थांखांबाय फोरावहाय बेफोर नायनो गोनां बाथ्रा नायनो गोनां जायगा बेफोरो जेरावहाय नोङो आहमफोरनि सोमोन्दै जोङो गोबां माने माबायदि थायोमोन मा लु मोन मा बानायनायमोन इफोरखौ मिथिनो मोनो आरो जेरै जोङो खौहाय माने जेरै बायदि रंजानायनि थाखाय बिसोरो लुलांदोंमोन नङा होनब्ला जे माबा मोनसे एमपिति होनना बुंनो हायो बेखौ बेयावहाय जोङो जेरै आहमफ्रा लुनानै गोनां नायोमोन जों बेफोरखौ नायनो गोनां औ नायनो गोनां जायगा बेफोराव थांनो नांगौ आरो जोंनि जेरै आ बिथिं मा चिप सागर ओ सिदागरनि बे ओ आरो बिथिंजाय गुवाहाटि गुवाहाटिखौथ हमना ला बेयावथ' गोबां जायगा बेरायनो दङ जेरै बोयखिष्ट टेम्पोल बेफोराव थांबाय उमानन्द टेम्पोल दङ जों बेखौ पिक'क आइलेण्ड होननानैबो बुङो न' औ पिक'क आइलेण्ड जे औ बेवहाय ओ बे दङ बिथिंजाय आरो खामाख्या टेम्पोल दङ जेराव सबसे बुहुमनि मोनसे गोथार गोथारसिन टेमपोल होननानै जों बुंनो हायो बेयाव जेरै दा मेला जासि- गोनना बे अम्ब'बासि मेला जेब्ला ओ औ जेब्ला आसार मास हाबो आसार मास हाबनाय लोगो लोगोनो बे स्नि सान बेवहाय जेरैबायदि फुजा फाथाल होआ जेनेबा मोनसे गोथार हलि स्राइन पलिस्टार होननानै जों मानियो कामाख्या औ कामाख्याखौहाय। दा बेखौ बेबो नायनो गोनां बाथ्रा बेबो बेरायथाव बेयावबो थांखांबाय आरो बिथिंजाय बालाजि टेम्पोल जोबोद समायना जोबोद समायना जायगा नङा होनब्ला जोबोद समायना बेयाव थांबाय आरो बेलासि बे समावहाय थांनो बय मोजां मोनो मोनसे सिजोनाव जे गोबां बिबार बार बारनानै थायो जे आरो जायगाया बुहुत साफा नायनो मोजां नुवोना आरो बिथिंजाय बुंनो थाङोब्ला ओ एक'लेन्ड एक'लेन्ड दङ। गुवाहाटीयाव बिथिंजाय बेयावहाय थांनो बेरायथाव जायगा माने गोबां बुंनो थाङोब्ला गोबां बेरायथाव जायगा दङ आरो जोंनि बे आसामावहाय। आरोबा नर्ट इस्टयानो होन जेराव
ओम ओम
नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नोंथाङाजे बहाबा
औ अ' औ गिबियाव आङो ओ खाथि खालायावथ' आङो बिदिनो बेरायबाय बे गुवाहाटी तेजपुर बेफोरबायदि गावनि साखाथि फाखा थियाव आरो बिदिनो एसे बे जोंनि आसाम बारनानै आं जेरै आ केलकाता नोंथाङा मिथिगौ कलकाताखौ कलकातायाव बे हावरा ब्रिज दङ जेराव बयनिख्रुइ गोजामसिम दालां। बियो जेबो पिलार गैयालासि बियो बानाय बेखौ नङा होमबा?
नंगौ नंगौ
औ बेयाव जों बेयाव आं बेरायखांबाय थांखांबाय आरो बेनि अनगायैबो जेरै राजस्थाननि बालाहामा जेराव देजार्ट दङ' बे जायगायावबो आं थांखांबाय। आरो बिदिनो बिहारनि जेराव वर्ल्ड हेरिटेज जे हेरिटेज साइट थारटि सेभेन ना मा गोग्लैयो बियो वर्ल्ड टेज हा बहायबो आं थांखांबाय बुद्ध टेम औ दङ' बुद्धनि
नंगौ नंगौ।
बेवहाय बैनिफ्राय आ गोजाम बे टेम्पोला बावहाय थांखांबाय आरो बिनि अनगायैबो आङो जेराव फिसा फिसौ इयारपर्टावथ' आं थांबाय थानायानो जायो इयारपर्टफोर इयारपर्ट फोरावबो आं बेरायहैयो। जेराव देल्ली देल्ली इयारपर्ट इयारपर्ट आरो बिदिनो हार बिहारनि जायगा एयारपर्ट आरो बिदिनो गुवाटि इयारपर्ट गुवाटि नेसनेल इयारपर्ट आरो बिदिनो तेजपुर तेजपुरनि दा दं बहायबो इयारपर्ट।
औ सिल'निबारि होन जायखौ औ
औ बेबायदि आं माखासेखौ गोसोआव थानायखौ बुंबाय आरो नोंथांनो। एसेबां इनिथ' आङो एसेबां बेरायग्राबो नंखाया बेराया।
नंगौ नंगौ माने गोबां नायथाव जायगा दङ' जों बेखौ बुंनो हायो आरो
उम।
औ।
थारैनो मानो
औ आरो औ आरो बिथिं जों बुंनो हायो। जेनबा टु थावजेेन ओइतिनाव जेखौ अपेनिं खालामदों जों बुंनो हायो गोबां मेहेर गोबां सुबुंफोर बेरायनो थांङो नायनो
आरो जोंनि बे गुवाहाटियावनो दङ' स'रायघाट दालां नङा होनबा।
औ जे जेराव जों माने जाय नायथाव माने जाय मुंदांखा बुहुमाव सिनायजानाय बेफोरखौ जोङो।
औ। थारैनो नोंथांजों दिनै सावरायनानै ओ मोन साबायखर। जाहैलायबाय।
औ दे।